खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो ओरैनो दङ नोंथां।
औ मोजांना खबरा नोंथा?
औ औ मोजां मोजां।
अ अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दायो फ्रि दङ आङो औ
आं नोंथांजों मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन बुंदो
अ नोंथाङा एसे मैगं थाइगंनि ओ फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि जेनेबा जों मैगं थाइगंखौ मोननो हायो एबा माबायदिखो दानि जु जुगाव आरो मा मा ओ मेडिसिन बाहायनानै जोङो ओ मोन दुरुननो मेगं थाइगंखौ।
औ ओ आङो सुंथाब बिमुं लाखिनोसै नङा होमबा? दा मेगं थाइगं मेगं थाइगं होननानै बुङो ब्लाथ' जोंनिया ओ जोंनि ओनसोलफोराव गासैबो सुबुङानो मैगं थाइगंफोरखौ न'आव गायो। बा नवाव गावगायनो आबाद मावनानै जे दिहुनो बोसोर बोसोराव खेबसेब्लाबो ओ बोसोरफ्रोमबो दिहुनजानाय बा मोनजानाय बान्दा खबि, आलु, बिलाहि, फान्थाव उम फानलु बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव ओ गासैबो न'खरानो एसेब्लाबो ओ मोनसे नङाब्ला मोनसे नङाब्ला मोनसेबाबो जे जायनि न'खराव आलु आलु गायनो हा गैया बेफोराव बान्दा खबि गायो बा जायखि जाया मोनसेब्लाबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। दा दा आथिखालनि रासायनारि हासार बाहायो गासैबो सुबुङानो लोगोसे गावनि आबादथिलिखौ बा गावनि आबादखौ बा मैगं थाइगंखौ मोजाङै ओ फिथाइ थायहोनायनि थाखाय जोंनियाव रासायनारि हासार बाहायो नङा होमबा। जोङो बिबार बारनाय समाव बिबारखौ मोजां जानाय एबा बिफांखौ लाइफांखौ मोजां देरनाय बा फिथाइनि बेनि फिथाइया मोजाङै ओ देरथारनाय बेफोरनि थाखाय जों बेफोराव बिबाराव मुलै मुलि बा सारो बा जे बेखौ एम्फौ एनला बा लाइफाङाव नांनाय बेराम आजारनिफ्राय उम बारग'होनो थाखाय नङा होमबा। जोंङो ओ जोङो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला गोबां आबादारिफोरा ओ मैगं थाइगंखौ गायो बा बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो बा बेफोर जोथोन लाब्लासो बेफोरखौ मैगं थाइगंखौ जोङो फाननानैबो मोनजागोन बा न'खराव थाव संख्रिनिबो बेसेन ओंखारगोन नङा होमबा। दा ओ गोबां मैगं थाइगं ओ जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोनो बा बेफोरबायदिनो ओ न'खराव आइजोफोराबो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं बा बेफोरबायदिनो आलु पियास हाथाय गलायाव बा उम गलायाव बाजाराव फानथिंनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा आं सानो जोंनि ओ बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ दानि जुगाव बे जोबोर बेसेना बुहुद माने जोबोद बारायबाय नङा होमबा। दा आलु जों हाथाय बाजाराव आलु बायनो थाङोब्लाथाय जोङो नैजि नैजि नैजि रां थामजि रां बा फान्थाव बिलाहि बा फान्थाव बिलाथि बेफोरबायदि बायनो थाखाय जोङो ब्रैजि रां बेफोरबायदि बानलु बायनो थाखाय जोङो थामजि रां बेफोरबायदि ओ खायसे गोरिब न'खरनि थाखाय बेफोर राङा ओ बहुद बेसेन गोसा जायो आरो नङा होमबा गाैबो न'खराथ' सेम बा धोनि नंजोबा नालाय। दा आं बुङो बेफोरबायदि नखरफोरा जे गावबा गाव नखरावनो हायोब्लाथाय मैगं थाइगंनि जुगार खालामनांगौ। बा न'खरावनो गायनानै बेफोरनि औ राहा लामाखौ लानांगौ जे न'आवनो मैगं थाइगं बा आजिखालिथ' केमिकेल इउस खालामनायाथ' मानसिनि देहानि थाखाय मोजां नङा नङा होमबा। गासैबो आबादावनो जों रासायनारि हा सार बाहायो बा बिगियाननि आदब खायदा महरै जों आबादखौ मावो रासायनारि हासार बाहायनानै। जाय जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा जायनि जाहनाव जों देहाया ओ एसे एसे खम खहा जालांगासिनो दङ जाय जों जाय जों गाव मोनथिनानै मोना थेवब्लाबो जोंनि देहायासो बेफोरखौ मोनथियो नङा होमबा‌।
औ।
रासायनारि हासार बाहायनानै मैगं थाइगं दिहुननायनि मुलाम्फा होननानै बुङोब्लाथ' जों हाथाय बाजाराव गोबां मोननो हागोन जे रासायनारिक हासार बाहायनानै गोबां आबाद बा आबादनिफ्राय फिथाइ दिहुननाय औ फिथाइ दिहुननाय गिदिर गिदिर ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां मैगं मोजां मोजां फिथाइ दिहुननाय जाय फिथाइआ अर्गेनिक बा ओ गावनि हासार जों देरनाय जेबो मेडिसिन होआलासे बाहाया लासेनो ओंखारनाय समखिनियाव जेनेबा हमनानै ला द' दानमोन दा बेखौ रासायनारिक हासार बाहायनानै बा केमिकेल इउस खालामनानै जों नै दान बा थाम दाननि गेजेराव दिहुननो हायो नङा होमबा दा बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगंखौ जों सानफ्रोमबो बा सानफ्रोमबो जाबाय थायोब्ला बा केमिकेल होनाय जों गासिबो लाइफांखौ जाबाय थायोब्ला बा जोंनि गेजेराव दङ लाइ लाफा बेफोरावबो बायदि बायदि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा आबादारिफोरा केमिकेल इउस खालामो गोबोरखि हासार बा रासायनारि हासार बाहायो बांसिन अर्गेनिक हासारफोरखौ बाहायला बेखायनो जोंनि ओ आं बुंनो सानो बेफोरनि सोमोन्दै जे जों रासायनारि हासारफोरखौ होनाय बा बेफोरबायदि केमिकेल होनायखौ मैगं थाइगंखौ जायालाबसिनो गावबा गाव न'आव न'खराव बा जेसेबां हानायखिनिखौ नोङो मैगं थाइगं गायनानै जानानै बा गावनि देहाखौ बेफोरबायदि बेराम आजारनिफ्राय बासायनानै बासायनांगौ आरो आंनि आंनि साननाय बायदिब्ला आरो नंगौना नोंथां दा ओ नोंथाङा एसे बुंदो जे मैगं थाइगंफोरा माबायदि जे नोंसोरनि ओनसोलफोराव दाम बा बेसेनफोरा बांद्राय ना खम बेफोरनि सायाव एसे बिबुंथि लाखिदो
अ नोंथां होननाय बायदिनो मैगं थाइगंनि आं एसे सुंद'यै बिबुंथि लाखिनोसै अ मैगं थाइगं होनो ब्ला जोंनि थांना थानायाव जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जानानै फैबाय ओ मैगं थाइगंनि दामफोराबो बारायदों ओ मालाबानि समाव मैगं थाइगंनि दामा खम जायो बेसेनफ्रा मालाबानि समाव गोबां माने बेसेना हाय जायो ओ बिदिनो जों गोबां माने बेबायदिनो जोंहा ओ मालाबा समाव गोबां माने ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै मैगं थाइगंआ अब्ला जोंना बै समाव माने मैगं थाइगंनि आबाद मावनाया खहा जानायफ्राव जेबा ओ फिस ओ आबादखौ जेनेबा मैगं थाइगंखौ जों बांद्राय मोनाब्ला जोंनि ओ बेसेनफोरा गोबां हाइ जायो मैगं
औ नंगौ-नंगौ
औ आरो जों आबाद मावनायफ्राव गोबां माने बिदिनो मैगं थाइगं गायनायफ्राव जों गोबां मोनो ओ केमिकेल इउस खालामो ओ गोबां माने बिदिनो मेडिसिनफोरखौ जों इउस खालामो जोंनि देहानि थाखायजो जों गोबां माने लोरबां जोंनि देहा खौ माने ओ नस्थ' खालामो।
अ नंगौ।
मानसिया जों बेखौ रावबो मिनथिया, जोंनि देहायाव मा जादों जों मैगं थाइगंखौ जानानै। जोंनि देहा फ्राव मा ओ माबा गोलैदों गोहोम गोलैदों। जों रावबो मिथिया। जोंनि देहानिखौ ओ जों ओंखायनो ओ जों। थांना थानायाव ओ गावनो हायोब्ला गावनो अन माने। ओ न'आवहाय मैगं थाइगंखौ जों गायनांगोन जों आबादखौ मावनांगोन। जोंनि देहाखौ जोङो मोजां लाखिनो थाखाय जों गोबां माने ओ खस्थ'बो खालामनांगोन ओ मैगं। थाइगंखौ जों बरहननो नाजानांगोन। न'आवनो होनब्ला जोंहा थांना थानायाव जोंनि। मोदोमफोराबो देहाफ्राबो जोंना मोजां जागोन जों बे। केमिकेल जेनेबा इउस खालामनाय। ओ जानानै जोंनि देहाफ्रा। गोबां लोरबां आरो गो। गोबां बेमारफोरखौ जों जानाय नुनो मोनदों। ओ दानि जुगाव गो बेबायदिनो ओ स्थन जायो अन्थाइ जायो। ओ उदैयाव। नङा होमबब्ला? बेबायदिनो। ओ फाइलस बेमारफोर जायो। गोबां बेबायदिनो। खहायाव गोलै। नानै दं आरो ना?
औ नंगौ।
औ ओंखायनो जों माने बेफोर ओमफ्राय रैखाथि मोनोब्ला। जोङो, ओ गावनो गाव माने अर्गेनिक ओ न'आव गायनाय मैगं थाइगंखौ जोङो ओ। ओ जानो नांगोन। ओमब्लासो जोङो। ओ गावनि देहाफोरा मोदोमफ फिट जागोन आरोना। जों माने गावनि मोदोमखौनो जों ओ मोजाङै लाखिनो रोङाब्ला जों थांना थानाय समाव जों लोरबां जायोब्ला जों देहाया गोबां माने। खस्थ' मोनो। ओंखायनो जों माने। गोबां माने मैगं थाइगं गायनायाव जोङो मेडिसिनखौ इउस खालामालासिनो जों गोबां बेबायदिनो हासार गोबोरखि हासारल' होनानै ओ माने इउस खालामनांगोन। आरो बेबिदिनो जों गोबां माने मेडिसिन गोबां माने ओ मैगं थाइगंङाव जों नुनो मोनो मेडिसिनल' बांसिन बाहायो दानि जुगाव।
औ औ नंगौ।
फिथाइ सामथाययानो जा नों अर्गेनिकखौनो मोननो थांला माने जों। ओ जोंनि दायो बे जेनेरेसन औ गोबां सिगांहाय बिदि गैयैयाव जोंनि देहाफोरा जोंनि सास्थ्रफ्रा गोबां माने मोजाङै प्रटिनै थायोमोन। ओ दानि जुगावहाय। मानसियाबो गोबाव जोरला बांद्राय गोदोनि बायदि ओ बेबायदिनो सिक्सटि सेभेेनटि बांसिन बिदिल' थांसै गोबां मानोना बे केमिकेल इउस खालामनायनिफ्रायनो बांसिन मानसिफ्रा बिदि जालांनो हमबाय गोबां लोरबां जालांनो हमबाय। ओ गोदोनिखौ नायोब्ला जों गोदोनिया जोबोद मोजांमोन ओ बेबायदि केमिकेल इउस खालामि नङामोन। गोबां माने अर्गेनिक बेबायदि जों जानो मोनोमोन। दानि जुगाव जों बेबायदिखौ जों मोननो थांला आरो ना नोंथां?
नोंथांजों रायज्लायनानै ओ जोबोद मोजां मोनबाय अ नोंथां होमबा दोनथ'नोसै समाबो जाबाय औ गोजोनथोंसै।
गोजोनथाव